दावन दाव
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां। दे नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों एसे बे सोलोंथाइनि नि बागैसो रायज्लायनो सानदोंमोन रायज्लाय जागोनना नोंथां?
रायलायजायो नोंथां रायलायजायो ।
दानि सोलोंथाइ आरो गोदोनि सोलोंथाइनि सायाव। सायाव माबाफोर फाराग नुयो नामा?
दा जोंहा सोलोंथाइ होनना बुङोबाथ' जोंहा गोदो गोदायथारनि सोलोंथाइ थायो थाहैबाय आरो दानि जुगनि सोलोंथाइ थाहैबाय, जोंना गोदो गोदैथार होननानै बुं नि सोलोंथाइ बुङोबा जोंना स्कुल कलेजानोथ' गैयामोन जाहैबाय। जोंना ओ जेरै आस्रमफोरावसो थांना जोंना फरायहैनांगौमोन। सोलोंथाइ लाहैनांगौमोन ओं आरो ओ गोदो गोदाय बेबायदि सोहोरफोरबो गैयामोन नालाय हाग्रा बंग्रा दावबायनानैनो। ओ सोलोंनो गोसो जानाय जोंनि फरायसाफोरा न'खर न'खरनिफ्राय थाङोमोन। आरो रिसिमुनिफोरनिफ्रायनो सोलोंथाइ लाहैयोमोन आरो, गोदोथ' आरो बेबायदि क्लास रुमबो गैयामोन, थाखो खथाफोर गैयामोन, आरो बेनि थाखायनो गोदो गोदाय बिफां सिंफोरावनो जिरायनानै बेबायदि सोलों फोरोङोमोन फोरोंगिरिया आरो फरायसाफोरा सोलोंथाइ लायोमोन आरो। बेनि अनगायैबो गोदोनि सोलों औ बेनि अनगायैबो गोदोनि सोलोंथाइफोरा आंनि बायदिबा दानि सोलोंथाइफोरनिख्रुइ गोबां मोजांसिनमोन माने मा होनना बुङो दा जेरैबायदि सोलों फोरोङो बेफोरनि अनगायैबो गोबां गोथौ गोथौ बेसादफोर फोरोङो होननानै आं सानो आरो गोदोनि सोलोंथाइफोराव जेरै- गोदोनि ओ भारताव इंराजफोर फैनायनि सिगांथ' जोंनिबा ओ जोंनि भारताव गोबां गेदेर गेदेर रिसिमनिफोरनि लिर-लिरनाय बिजाबफोरबो दंमोन बै बिजाबफोराव गोबां गियाननि बेसादफोर थायोमोन दा बैसोर गो ब्रिटिसफोर फैनायनि उनावसो बेफोरो बेसादफोरा जोंहा गोमालांनो हमदों नङा होमबा आं सानो गोदोथारनि सोलोंथाइफोरा गोबां आलादामोन आरो जोंनि दानि सोलोंथाइनि स्राय नोंथाङा मा बुंनो सानो नोंथां
औ बे गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइनि बागैना नोंथां
औ औ
औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोदोनि सोलोंथाइ बेथ' गो दो जोबोद खममोन नुनोनो थाङामोन गोदोथ' औ जोबोद खम नुनो मोनो फोरोंगिरिबोथ' जोंनिया जायगा जाय गास जोबोद खममोन आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों हलौ खोनादों नोंथां।
औ फरायसा औ फरायसालिफोरा गोबां जानो हमबाय जोंनिया जायगा जायगा गामि द'खरसे द'खरसेफोरावनो गोबां फरायसालिफोरा जोंनिया दा खौ बिदिनो बेयाव गैयामोन आरो नोंथां दा गोबां बिदिनो ओ जों समाव गोबाङैनो बै फला लांनायखौ नुनो मोनोमोन आरो लोगोसे जोङो बस्थाफोरखौ होफानायखौ नुनो मोनोमोन दाथ'